औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा नोंथांनाव आ
औ ना
दा नोंथांङा ओ जाग-जागायनो हागोन दे। बाथौ पिकनि सायावहाय।
मा होनो नोंथां।
खोनादों ना।
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा जागायनो हागोन दे टपिकआ। आ‌ मानि सायाव सावरायगोन।
औ दे नोंथां बुंला टपिकखौ।
आ माने रायज्लायदोंमोन जोंङो आं बर हारि नि सुबुंफोरा माने मा मा। आदार जायो। दा बिसोरो गोदोनिफ्रायनो मा मा। आदार जानानै ओ जिउ खुंबोदों बेफोरनि सायावहाय जों सावरायनो थाखाय सावरायगोन आ दा आं नोंथांनाव गिबियाव आ मोननैसो कुइसनसो सोंग्रोनो नागिरदोंमोन दै आंङो। दा एबा दा माने जोंनि ओ बर समाजाव माने बेबायदि मा मा मैगं दं जाय जाय मैगंखौ जोंङो बरफोरनि। एखेबारे असे बा बरफोरनि मैगं होननानै जोंङो सिनायथि मोनो।
औ।
औ दा जाय मैगंखौ खोनायोब्लानो। अ बे बरनि ओंख्रि होननानै मिथि मोनो। नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा जे बे मा मा मैगं आरो बेखौ माबायदि संनाय जायो।
औ आं जाखिनि हायो बेखौ। फिन्नाय होनो नाजागोन नोंथां। नोंथांङा जोबोद मोजां सोंथि सोंदों‌ ओ जोंनि बर समाजावहाय जा गोदोनिफ्रायनो। आबै आबौनिफ्रायनो बिदि मैगं थाइगं गासिबो एबा दासिमावहाय जा मुंदांखा ओंख्रिखौ। नाम लायोब्ला एबा मुं लायोब्ला जों बेखौ बरनि ओंख्रि होननानै सिनायो। ओ बै फोरोंगिरिफोरा जाबाय जेरै मानामुनि। ओंख्रि होननानै मिथियो खानानै जों बेफोरखौ जाखायो आरो। बै माना मुनिखौ माजों जायो होनोब्ला बिदिनो जेरै आरो ओरैनो गोजाबो भाजि एवनानै जानो हायो एबा। आलुजोंबो भाजि एवनानै जायो ओ माना मुनिया जोंनि देहानि थाखायबो जोबोर मोजां नोंथां
उम।
आरो बेजों लोगोसेनो जाय खेरादाफानि जायखौ जोङो माथिगालदाबो होननानै बुङो ओ बेखौ सरासनस्रायै गोबां जायगाफ्रावनो गोबां ओनसोलफ्रावनो ओरैनो मोननो थाङा ओ जायफोरावहाय जा बोरि ओनसोल एबा
खोनागासिनो दं।
थु रि बे ओन
हेल'?
हेल' औ औ औ।
गोबां खमैहाय जोङो बेखौ